अ हेलौ
खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों दे नोंथां नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना
दङो नोंथां नोंथांनिजोंमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम
अ अ नंगौ नोंथां थारैनो ओ बिदिब्ला जोङो आयदानि सायाव ओ जेनेबा जोङो बे बरफोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सायाव एसे सावरायनो नामा नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां
गिबियावहाय आङो माने बे बरफोरनि दोरोङारिफोरनि बागै एसे फोरमायथिना होग्रो नामा नोंथां सिगाङावहाय
औ दे नोंथां फोरमाय जागोन।
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो अह बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बरफोरा ओ माने गुबैयै माने जोंना ओंखामानो था-थाहैयो नङा होमबा
औ औ
बेनि उनावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि बर'फोरा मोजां मोननाय गोदोनिफ्रायनो जोंहा ओंख्रिफोर दंखायो। बेखौ जोंहा दोरोङा याव दोरोङारि होननानै बुंनो हायो जेरैहाय जोंहा बे ओंख्रिफोरा जाबाय अनलाजों दाउ बेबायदिनो स सामजों सबाय नारजि अमा मैथाजों ना गोबां रोखोमनि बिदि माने बरफ फोरा मोजां मोननाय ओख्रि दङ आरो जोंहा ना ओ बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा खारदै ओंख्रि बेबादि ओ रुनानै जानाय बेफोरखौ खौ माने मोजां मोनखायो नङा होमबा
औ नोंथां
ओ बिदिहायनो जोंहा माने आथिखालावथ बेबादि खारदै बेफोरनि रुनायखौबो जायो नाथाय बांसिनानो खम जालांनो हमबाय जोंहा ओम बेबादिनो गिबियावहाय जोङो अनलाजों जेरैहाय दाउ अनलाजों दाउ संबा जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला माइरंखौ दैयाव रुइहाबजासे सोमनानै दोनो नङा होमबा
औ नोंथां नंगौ
बे दैया जेनेबा माइरङा एसे रुइहाबो अब्ला माने बेखौ सुखांनानै जेनेबा जेन दैया बिनि दैया सरद लाङो बेनि थाखाय जों माने मोनसे आइजेंआव सुखांना दोनथनाय जायो आरोना
औ औ औ
जोङो बेखौ सुखां दैया जेब्ला सरखाङो बेखौ जोङो आथिखालावथ' गोबाङानो ग्रेन्डार मिसिं आरो वार्ल्डफोराव जों बांसिनै देनाय खौ नुनो मोनला आरो न' बांसिन ग्रेन्डार मिसिंन बाहायो नालाय बेफोराव जोङो माने देयो जेनेबा गोदोथ जों बांसिन उवालावनो देयोमोन बेफोरखौ जोङो जेब्ला माइरंखौ गुन्दै खालामना लाखा लायग्रोयो आरो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जों बेखौ होनाय जायो ओ बे खौ मोजाङैनो सिुफ्रुना होनाय जायो बेजों लोगोसे माने जोंहा गथा खागोन बेबादि लाद्रा जागोन बेफोरबायादि साना जोंहा माने ओ सागन जों माने सानाय सानानै होखानायबो जायो आरो
औ औ औ
संख्रि सामब्राम गुफुर बेफोरखौबो होनायखौ नुनो मोनो जों खारै खारदै ख्रिफोराव मानो जोंहा बांसिनै सामब्राम बेफोरखौ खौबो बे बाहायनाय नुनो मोनो आरो
औ औ
थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला आरो जोंहा अमाजों नार्जि नार्जि होनब्लासो जों नारजिखौ जेरैहाय जोङो फाथोनिफ्रायनो बानाय नङा होमबा
औ औ औ
बेखौ जोङो जेब्ला फाथोआ रायो अब्ला माने जों बेखौ दान दानहैनानै माने बेनि बिलाइखौ गासैबो बिलाइफोरखौनो माने फाथोआव बाहायनाय बाहायजोबनाय जायो आरो बेखौ जोङो सानदुङाव गोरान फोरानना लानानै जेब्ला बेखौ मोजाङै सुनानै बेखौ जेब्ला संगोन ना बे संनो गोनां होआ जोंहा खाय आफफाया दैजों सोमहाबना दोनो खायफाया एबा दैजों रुनाय जायो आरो जेन बियो थाबनो गेब्लेयो संबा बेनि थाखाय बेयाव खारदै होनाय जायो बेखौ जोङो गोबां रोखोम जों अमाजोंबो संजायो गोबां रोखोम जों ओैनो संनानै जाजायो आरो बुंनो थाङोब्ला आरो बे जायखौ बुङो नारजि बे नारजिया गोखा जायो आरो बे नारजिया जोंनि जेनेबा बर' सुबुंफोरजों माने गोबां एंगारहायै सोमोन्दो दङ मानो होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो फोथायखायो जे जेनेबा जोङो बेफोर नारजि ओंख्रिफोरखौ माने गोदोनिफ्राय बहाबा गोजाननिफ्राय आलासि जेनेबा फैफेरै आलासि फैबा जों बे ओंख्रिफोरखौ होनाय जाया नायनो बायो फैनो बायो सैलाया बेफोरबायाददि माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो बेबादि सोमोन्दो दंखायो आरो माने जोंहा फोथायो आरो जेनेबा बेफोर नेमफोर खौ आरोहाय बुंनो थांब्ला जेनेबा नारजि बुंबा जोंहा बे जेनेबा मानसि थैनाय बेफोराव माने सारादु नारजि जाहोनाय जेन सोमोन्दो नागा हगारलायनाय बेफोरबायदि आरो। जोंहा माने बर'फोरा बे बेफोरबायदि नारजि खौ गोबाङानो माने गोबां बिफोर बादि माने जोंहा फोथायखायो आरो।
औ औ
बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोहाय माने बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जोङो मोजां मोनखायो जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा माने गोदोहाय जों बांसिनै बहाबा मैहुर खालामनो थांब्लाबो माने बेफोर मायबाफोर जिब जुनार मोनबोबाबो जेनेबा बेफोरखौ जों बांसिनै अराव स-सावनानै हांनानै जानायखौ जों बांसिनै थिया एबा नुनो मोनोमोन आरो। जेनब बा बुंनो थाङोबा आथिखाव जों बांसिनै बे बारि खौ नुला गोबाङानो बेफोरबादि ओ गोदोहाय जोङो जेनेबा रुनानै जायो गासै मैगंफोरखौबो आरो जों न'आवनो जेनेबा न'नि हासार जेरैहाय गोबोरखि बेफोर ओ मोसौ जिब जुनारफोरनि खिफोरजोंनो जोङो बांसिनै माने बेफोरखौ बानायनाय खौ नुनो मोनोमोन आरो। आथिखालाव बांसिना दा बा बाजारफोराव बायनाय जे रासायनारि केमिको-केमिकेल गोनां बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि देहायाव गोबां बेमार आजार सोमजियो। नङा होमबा?
औ
बेबायदिनो ओ नोंथाङा गोदोनि जानाय लोंनाय आरो दानि जानाय लोंनायाव माबाफोर फाराग नुनो मोनदों नामा एसे फोरमायनो हागोन दे।
ओरैनो आथिखालि आथिखाल अ अनला खारै औवा मेवाइ होनबा जोंनि बयनिबो थाखाय बर'फोरनि थाखाय फेभरेट ना नोंथां बुंनो थां
उम उम
ओं बुंनो थाङोबा अनला खारै आरो उवा मेवाइआ बयनिबो फेभरेट आरो दा उवा मेवाइ ओंखारनायनि बोथोर ना नोंथां?
नोंगौ थारैनो माने औवा मेवाइ होमबा जों जेनेबा औवानि ओ गिबि खेलेजेननाय माने गिबि बाहागो ओंखार जेननाय माने जायखौ बुङो औवा मेवाइ होनो आरोना अ गाजाबो होनो माने बेफोरो बर'फोरनि जोबोद मोजां मोननाय ओंख्रि आरो बे खो जोङो गोबाङानो दाउजों जायो अनलाजों जायो बेफोरबादि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बयनिबो बयबो मोजां मोनो आरो जेनेबा ओ बेफोर ओंख्रिफोरा जेरैहाय संनो थाङोबाथाय जेनेबा ओ बे औवा मेवाइ फेदानना लाबोनानै जोङो मोज मोजै माने बिनि साबाफोर खोगारनानै जेनेबा बेखौ जों मोज मोजाङै एवनाय समाव माने जोङो मोजाङै एसे खा रै होनानै जोङो हालदै संख्रि अ हालदै सं बेफोरखो मोजाङै होनानै बेबायाददिनो अनलाफोरजों संनानै जाय बेजों लोगोसे दाउ अमा गासैजोंबो संजायो आरो माने गासैजोंबो मिलायो आरो नङा होमबा?
औ औ
नोंथाङा ओ बे सबाय ओंथि सामुफोरनि सायाव एसे फोरमायना हागोन ना माबादिहै सङो
औ नोंथां जेरै सामु होनब्ला जों सामु खौ दैमा एबा फ ख्रिावसो मोननाय जायो जेरै जेरै जोंङो सामु ए ओ सामुखौ फ फख्रि एबा दैमानफ्राय हमनानै एबानखां खननानै लाबनायनि उनाव जोङो साम खौ दसे सम दैयाव बेनि हागाव एबा लेथ्रा बाला अन्थाइ बेफोरखौ गनो थाखाय दसे सम सोमना दोननाय जायो नोंथां। जेरै बेनि दा दाखनि एबा खिबुखौ जोङो जाबा बेनि जा साम नि सिङाव मोदोम थायो बेखौ गनो थाखाय थाखनि एबा खिबुखौ गारनाय जायो नोंथां ना
औ नंगौ थारैनो। बुंनो थाङोबा बे औ बेबादिनो आरो माने साम खौ जों दैमा एबा बेफोराव नागिरना मोनो आरो ना आरो जेनबा साम खननायफोराव जोंहा गोदोनि होननाय दङ जेन सनिबार मंगलबार बेफोराव फुङावनो ओंखारो बेखौ मा रोखोमै जोंहा बेखौ मा मा माथिं खर थिनिफ्राय ना उनथिनिफ्राय थांनाय बेफोरखौ खननाय बेफोरबो जोंहा मोनफा मोनफा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय बरफ्रा नेम दंखायो आरो नङा होमबा?
औ औ
जेरैहाय जोङो बेबा साम खौ जेने बा खनना साम आ जेरै गोलावबो थुमफ्रुब गोबां रोखोमनि थायो। नङा होमबा जेरै सामस साम लादाय बेफोर साम गिदिर गिदिरा
औ अ जोंनिखि साम दा जोंनिखि साम दानाय मोननाय जायोमोन।
अ नंगौ बेबायदिनो सामखौ जोंङो जेनबा खननानै लाबो बाय आरोना खननानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बांसिनानो गोबाव सम हरसेयालागै सोरबा एसे गोबाव सम बिदिनो नै ब्रै ओ समहा लागै माने बे फोरबायदि खालाम सोम हाबना दोननाय जायो आरो। ना ओज ओज। जेब्ला बिनि जेनेबा गाज्रि जेनेबा दैमायावथ थाबा गोबां लेथ्रा बिजानु जेनेबा गिरु बेफोरजों खारो आरोना। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोजाङै बे खौ सुनानै जेनेबा मोनसे ओ जेन बा मना बा जलंगाफोराव लानानै जों मोजां हुखनाय जायो आरोना। जेन बिनि मैलाफोरा थाया बेखौ मैलाफोरखौ मोनजाबा जों जोंनि देहाफोराव जेबो सोमजिया बेनि थाखाय आरो। आरो जोङो बेनि ओ ओ जेनेबा जौ खिथुखौबो जोङो दाननाय जायो आरो।
औ औ नोंथां जा-जाहाथे जों जानायाव बियो बिनि मोदोमा गयो बिनि थाखाय गारनाय जायो नोंथाङा।
अ नंगौ थारैनो माने बेफोरखौ जों सामखौ रुनानैबो जोङो एरखनानैबो जेनेबा एवनानै जानो हायो। दा हो गासै जोंबो जाजोब जायो माने दालिजोंबो जाजायो सबायजोंबो जाजायो बांसिनै सबायजों जानायखौ जों मिथिनो मोनो आरो नङा होमबा।
औ नोंथां नंगौ।
ओं थारैनो नोंथाङा ओ बेफोर दोरोङारि ओंख्रिफोराव मा ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
आं जेरै ओ जेरै जोंनिया अनला खारै खारदै खारै एबा सबायजो अमा बेफोरो नारजि बेफोरनि अनगायैबो आङो खार्दै खारै जेरै लकेल ओंख्रै बेखौ मोजां मोननाय जायो नोंथां।
अ नंगौ जेरैहाय जोङो बांसिनानो आथिखालावथ माने गोदोनि बा दि नंला माने जोंहा गोदो माने गावबा गाव नआवनो एसे खनासिबा माने फुनानै जेरै लाफा लाइ बेफोरखौ जों गोबाङानो मैद्रु जायोमोन नङा होमबा।
औ नोंथां
आथिखालाव जोङो बांसिनै बिदिखौ नुना जेरैहाय जोङो नफोराव बबा रासायनारि हासार केमिकेल गोनां बायदि बुस्थु जेनेबा बेफोरबायदि जोंनि खहा जानाय बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोङो बाजारफोराव गोबां रोखोमनि जेरै आलु बायगन बिलाहि गासैखौबो जों मोनो नङा हबा बेफोरखौ माने गासिबो बेफोरो जेनेबा एम्फौ जायि जों बे बेफोरबायाददि मुलि होनायफोरखौ बायनानै जानायनि थाखाय जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि बिजानु हाब जोंहा बेमार जायो नङा होमबा नङा होमबा बेफोरखौ जोङो थेवब्ला मेगनजों नुनो मोना आरोना
औ नोंथां नंगौ
आथिखालनि मैगं बाजारफोराव बायनायफोरा माने गोबाव समहा समसिम लाङै थाया इफोरो जेनबा गोरा थाबनो सेवलाङो बेफोरबायदि आरो नङा होमबा
औ नोंथां नोंगौ
नोंथाङा ओ जेनेबा ओ बेफोरबादि ओंख्रिफोरा जेनेबा ओ आथिखालावथ गोबां मस्ला बाहायो नङा होमबा
औ नोंथां नंगौ
ओ जेरैहाय जोंहा गोदो गोबाङानो बेफोरबायदि मस्लाफोरखौ बाहायामोन जेरै मिथिंगायाव मोननाय मस्ला दुन्दिया हाइजें बिलाइ जेनेबा गंगार दुुनदिया बेफोरखौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बुं थाङोब्ला आथिखालाव नोंथाङा थि आथिखालनि मस्लाफोरखौ मा माफोरखौ मिथिगौ एसे फोरमायनो हागोन ना जेरैहाय गरम मस्ला सिकेन मस्ला बिदि गोबां रोखोमनि थायो मस्लाफोरनि मुङा बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां उम आं नोंजों ओंख्रै एबा दा जेरै उम मैगं थाइगं बा जोंनि दोरोङारि ओंख्रै उम मैगं थाइगंनि बागै रायलाय बेखौ रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय जोंनिया दा टाइम गैला नोंथांजों उनाव बेनि बागै लोगो मोनबा सावरायफिननोसै नोंथां
अ अ दे बिदिब्ला नोंथां
उनाव लोगो हमलायफिननोसै नोंथां